गासिनो दं नोंथां।
औ नोंथां दं ओरैनो
औ नोंथाङा आंनो मोनसे दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो थाखाय फनहरनाय जादोंमोन आरो सोंथियानो जाहैबाय जोंनि बर' समाज औ जोंनि बर' समाजाव गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बा बर' समाजनि गाननाय जोमनायफोरनि थासारिया माबायदि बेफोरनि सायाव एसे बुंफोरथिनानै होनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां जोंना बर' फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना आरो फास्रा आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ जोंना आथिखालाव आथिखालाव बर'फोरखौबो गोबां जों दख'ना गानिखौ नुनो मोनबाय गलनि सिख्लाफोरखौ बा बिदिनो हिनजाव मानसिफोरखौ आरो हौव हौवाफोरखौबो गामसा गाननायखौ गोबाङैनो खम नुनो मोनो जोंनि माने जों बहाबा थाङोब्ला मायावबबा थांबा माने एसे उसुबिदाबो जायो नालाय बेनि थाखायनो गोबाङानो दाना दख'ना गामसा बे बेफोरबायदिखौ गाननायखौ नुनो मोनलिया आरो बिदिनो आथिखालाव दख'नानि माने दख'नाया गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि ओंखारदों गोबां ब्रेन्ड ओंखारदों गोबां बायदिसिना आरो गोदोनि मा होनो आगरफोरा गोमाबोनो हमदों आथिखाल आथिखालाव गोदान गोदान बायदिसिना आगर सोबोदों आरो गुबुन जा मसिनि मानसिफोराबो जोंनि दख'नाखौ माने दखनाखौ लानानै गोबां फालांगि खालामनो हमदों बायदिसिना आगर एरनानै बायदिसिना आगर दिहुननानै जोंनि बर'फोराथ' बुंनो थाङोब्ला एसेबांबो गानद्राया नङा गानो आथिालावबो गानो आरो जोंनि बर' दख'नाखौ गोबां गुबुन जाथि गुबुन हारिनि मानसिफोराबो मोनथिनायखौ नुनो मोनो जों बयबो बाख्नायो गो गोजानाव जोंनि दख'नाखौ गुबुन जायगायाव गाननानै थाङोब्ला बयबो नायो बयबो बाखनायो बिदिनो गोदोनि आगरफोर जेरै सावरराय मोख्रेब आगर थाइगिर बिह बिबार आगर बैग्रि बिबार आगर बेफोर आगरफोरा गोमाबोनो हमदों आरो आथिखालाव आथिखालाव आरो दख'नाखौ न'आव दानानै गाननायखौबो नुनो मोनलिया खिन्थु गोदोनि मानसि फोर दख'नाखौ न'आवनो दानानै बा गामसाखौ न'आवनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो जों बिदिनो दखनाखौ गोबां बेलेग बेलेग खुन्दुंजोंबो दानाय जायो जेरै पदमिनि खुन्दुं आरो इन्दि खुन्दुं मस्राास खुन्दुं बेफोरबायदिजों दानायखौ नुनो मोनो जोंनाथ' अ होनबा ब जोंना बैसागु होनबा बांसिन बैसागुआव जों दख'ना बिदनखौ गान्नायखौ नुनो मोनो दख'ना बिदन आगर गुबै बिदिनो औ नोंथाङानो एसे बुंदो।
औ औ मोजां नोंथाङा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो, जे बर' हारियाहाय गोदोनि निफ्राय लानानै दिनैसिम दख'नाखौनो गानोमोन होननानै मिथिखायो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय, ओ जोंनि हौवा माहारि बा जोंनि हौवा मानसिफोरखौहाय जों बर' हारियाव ओ गामसाखौनो गुबबै गाननायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ बेफोर गान्नाय जोमनायखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनावहाय गावनि आखाइजोंनो बा गावनि रोंगौथि जों बा गावनि ओ जा ओ खस्थ' खालामनानै मोननाय रांफोरजों बेफोरजोंहाय जोङो खुन्दुं बायनानै बा इसान बायनानैहाय दानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन। ओ मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव थ' जोंनि बर' आइजोफोर बा बर' माहारिया एसेबां जौगानाय न ङा मोन। जायखौनो जोङो गोसो बादियै बायनानै गाननो हायामोन बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' माहारि बा बर' आइजोफोराहाय गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानैहाय ओ दख'ना गाननायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर' हारिया गोबां रोखोमनि खामानि दामानिफोरखौहाय मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ जेरैहाय दाउ-अमा फिसिनाय बेफोरबायदिनो गायनाय फुनाय, ना गुरनाय बेफोराव जोबोर आखा फाखाखौहाय जोङो नुनो मोनबोदोंमोन आरो ओ बेफोरबादियैनो जोंनि बर' आइजो फोराहाय। जौ, सेरेब फाननाय बा दाउ-अमा फिसिनायफोरनिफ्राय मोननाय जा रां, फाननानै मोननाय ज रां बेफोरजोंहाय गावनि नांगौ जानाय जा हिसारनि मुवा बेसाद फोर बा खुन्दुंफोर बेखौहाय बायनानै लानानै नांगौ बायदि यै हाय हिसान दानायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। ओ बेनिफ्राय आरो जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ आगरफोरावहाय गावनो गावनि आखाइजोंहाय ओ गाब गानानै लानायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। जेरैबायदिहाय गोबां रोखोम समनि गुबुन गुबुन गाबफोर दं जेरैबाददि गोथां, निला, गोजा, गोसोम बेफोरबायदिनो गोमो बेफोर गाबफोरखौहाय गोदोनि दिनाव एसे एसेबां मानिे जोंनि हाथाय बाजाराव हाय फान्नायखौ नुनो मोनामोन जायनि जाहोन सानावनो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय बिफां-लाइफां, बिलाइ, फिथाइ-सामथायाइ बेफोरनि रोसिफोरखौहाय सेफ खांनानै बा ओ बेफोरखौ देग्लिना देग्लिनानैहाय रोसि महरै बानायनानै लानानै, नांगौ रोखोमनि नांगौ गाबनि आग आगरफोरखौ एरखांनो बा जि दानो थाखाय गावनि नांगौ बादि बेयैहाय ओ
औ
बेफोर गाबखौहाय गानानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन बा खोनानो मोनोमोन। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौहाय मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों‌ ओ जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे बेफोर जिखौ दानो थाखाय ओ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आगरफोरखौ नांगौ जायो बेफोर आगरफोरखौ खौहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोदोनि दिनाव गोबां रोखोमनि मिथिंगानि फफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइ बा बिबार दाावमा दाउसा बेफोरनिफ्राय एरखाङो होननानै जोङो खोनानो मोनदों जेरैबादैहाय गोबां रोख रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो मख'नानै मोनो लाइ आगर बे बासर बिबार, ओ फारौ मेगन, दिंखिया आगर, हाजो आग आगर बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आगर फोरखौहाय गावबा गावनि जियावहाय एरखांनानै समायना महर रमायना महर होनानै गाननायखौहाय जों नुनो मोन बोदों बेफोरबायदिनो नाथाय आथिखाल आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि हिसान दानायफोरखौहाय जोङो खमायलांनो मोनदों खमायलांनायखौ नुनो मोनदों जोंनि गामि गफाफोरावहाय औ
नोंथाङा एसे जि दानायनि प्रसेसखौ खिन्थानो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां जिनो जि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो हिसानखौ नांगौ जायो हिसानजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जि दानो थाखाय गोनांथि बेसादफोर बा मुवा बेसादफोर दंबावो जेरैबादिहाय माखु तााथथाल बबिन मुस्रा सेन्थोर बेफोरबायदिनो बालेब खनसि गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनो हिसान दानो थाखाय गिबियावनो खुन्दुखौ नांग्रोगौ जायो जायखौनो जोङो गावनि आरजिनाय रांफोरजोंहाय हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनानै हिसान महरै सोंनानै लानो हायो बे खुन्दुंखौहाय जोंनो गिबियावनो दानो थाखाय सोंनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो हिसानखौहाय सोंखांनायनि उनावहाय बे बेफोर खुन्दुंखौहाय थुननानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि उनावहाय बेखौहाय रासो आवखायखांनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन खुन्दुंफोरखौहाय साफा खालामनानै लानायनि उनावहाय बेखौ दानो थाखाय जोङो हिसानावहाय थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जोङो खुन्था हिसानफोरखौहाय गायनानै दानो थाखाय थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायाददिनो जों दायोब्ला किसान महरै बा हि महरै गाननो हायो आरो
औ
बेफोरबायादिनो जोङो दानायखौहाय नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिनो ज' ज' रंजा बाजायैहाय हिसान दानायखौ जों नुनो मोनोमोन सोरबा सासेया माबा मोनसे आगर रोङाब्लाबो गुबुन सासेयाहाय बेखौ फोरोंनानै हिसान थानायानायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरबायादिनो बि रोंनि खौ रोंनाय मानसि सिखायोमोनबा रोंनाय मानसिया बै सासेखौ सिखायोमोन बेफोरबायाददियैनो गोबां रोखोमनि हिसान खौ दानानै रोंगौथि गोनाङै जिफोरखौ दानानै गाननायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन आथिखालावथ' जोङो हिसान दानाय होननानै बुङोब्ला हिसान दानायखौ एसेबां मानिे नुनो मोना बा एसेबां गोसो गोो होनायखौहाय जों नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्लाथ' आथिखला गोबां रोखोम रोखनि जौगानाय बा आथिखालाव बेफोरबायदि ानानै थानाय सम गैया बेफोरबादि बिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि खमायलांनाय जि दानायफोरखौ जों नुनो मोनदों ओ आथिखालाव थ' जोङो गासिबो मिथिखायो जे हाथाय बाजारावनो मोजां मोजां जिफोरखौहाय दानानै फाननाय बा खम राङावनोहाय बायनानै गाननो हानायखौहाय जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालावहाय जि दानो गारनानैहाय खम समनि गेजेरावनो रां जों फायनानै गाननायफोरखौहाय जों नुनो मोनदों। ओ द जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै गानग्रा जोमग्रा। जायखौनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोब्लाबो बे मोनसे बर' हारिनि सिनायथि महरै सिनायथि होनानै लायो। बेबायदिनो जोंनि मोनसे हारिखौहाय जौगाखांनो थाखाय जोंनि द खनायाहाय गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदियैनो जोंनि दख'नायाहाय गोबां रोखोमनि फालांगियारि सुबिदानि थाखायबो सायख'नानै लानो हायो। आथिखालावथ' जों नुनो मोन जों जे दख'ना दखान होनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि रांखान्थियारि बिथिङावबो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि दिनाव बे बेफोर बादियै एसेबां मानि जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन नोंथां। नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? औ सम मोनोबा आरोबाव खेबसे एसे बेफोरदिनो रायज्लायबावगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां।
औ दे नोंथां बिदिब्ला औ।